औ खोनाबाय ना
ओ खोनादों
औ खोनाबायना
ओं खोनादों खोनादों
औ दे
थ' अ हेलौ
औ नोंथां औ
हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां
औ स' ओ दा दा जों ओ गोदान मोन से टपिकनि सायाव रायलायनोसै सावरायनोसै ना ओ ओ बे जाबाय
औ
जे ससेल गेम फोराव बानायो ना बिनि सायाव सावरायनोसै एसे मा होनो।
औ दे मोजां मोजां आयदा बियो टपिक
आं रायलायगोरनो औ औ
औ नोंथां दे
लाइमोनफोर मोनसे
औ
दानि जुगाव बिराट बे मोनसे मोनसे गोदान मा होनो
सोलिफुबाय थानाय
सोलिफबाय थानाय
औ
जेराव
दाउ
इनकाम खालामनानै सोलिलांनो हायो बिराद जोंनि बर' लाइमोनफोराबो बिराद फेमास फेमास कनटेन्ट बानायग्राफोर दं जायफोरा कन्टेन्ट बानायो
औ औ नोंथां औ औ
इण्डिया भारतलयाव माने नाम दङ आरो जों बानायग्राफोरा दा कन्टेन बानायग्राफोराबो माने दा सिन माने आं नुनो मोनदों बा माबानि लक डाउननि उनाव बिराद जावगादों माने जावगादों आरो बुस्थुआ आगोल बिदि कन्टेन बानाय जोंनि बर' समाजाव गैयामोन। लकडाउननि उनाव नुनो मोनदों आरो जेराव मानसिफोरा मिथिनो मोनदों माने बे समाव लकडाउन समाव न'आव थाबाय थानानै जेबो मावनो गैया नालाय खामानि मानसिफ्रा मबाइलावननो बेस्थ' थानानै कन्टेन्ट बानायग्रा जाबाय बिदिनो कान्टेन बानायनानै दा बिदिनो बहुद गोदानो आयदियाखौ मोनबाय जे कानटेन्ट बानायबा फैसाबो मोनो होननानै इनकाम खालामनो हायो ना बे मोनसे मोनसे केरियार माने बानायनो हायो बेजोंनो दा बिदिनो बहुद दङ सोर सोरबा इउटुबाव फेमास सोरबा फेसबुकाव फेमास सोरबा ओ इन्सटाग्रामाव ओ फेमास बिदिनो आ गावबागाव अ फिल्डआव माने आ नाम बानायगासिनो दं कन्टेेन बानायग्राफोरा दा कन्टन्ट कन्टेन्ट बानायायग्रा होन बाबु माने बहुत आलदा आलदा नि दङ सोरबा जाबाय ब्लकल' बानायो माने गावनि निजे निजा आ निजा माने ओ मारै थायो मा खालामो माने सानफ्रामबो मा मा खालामो बा माबोरै थायो बेफोरखौल' खिन्थिनाय सोरबा जाबाय ओ समाज नि ओ ओ ब माने ओ ओंखामनि सायाव ओंखाम ओंख्रिनि सायाव माने बबे समाजाव माबोरै इनखाम आ माबोरै इनखाम मा बायदि ओंखाम माबाखौ ओ जायो बुस्थुफोरखौ जायो बेफोरखौ बानायो सोरबा जाबाय आरो खालि ओ ओ बेरायनानै कन्टेन्टखौ बानायो सोरबा बिदिनो आलदा आलदा रोखोमनि सोरबा खालि सर्ट फिल्मल' बानायो नाथ' बिदिनो आलदा आलदा मानसि आलदा आलदा गावबा गाव जाय जेराव इन्ट्रेस्ट माने इयावबो कन्टेन्ट बानायग्रावबो माने आलदा आलदा मोनसे ओ माबा दं। उम उम ओ मा होनो एरिया दं जेराव माने मानसि ओ जाव जेरै गोसो कनटेखौ बानायो सोरबा सोरबा एक्सपिरिन एक्सपिरिमेन्ट खालामनानै मोजां मोनो दा बिदिनो आरो दानि जुगाव सब मानसिफोरा मबाइल बाहायोथ' खायनो ओ माबा मा होनो ओ भिउसफोराबो फैयो दाना आगोल बर'नि कन्टेन्टफोराव बारा भिउस फैयामोन नाथाय दाना बर' म द आना मानसि फ्रा ओ बियो माने सब मानसिफोरानो बाहायो होनो दाना मबाइला थ' बिनि थाखाय ओ मा होनो दा ओ भिउसफ्राबो बारायनो नागिरबाय आरो दा बर'फोरना थ' जेरै भिउस फ्रायो माने नोंना इनकामाबबो बारा जागोन। इनकामा बारा जागोन माने बे जाय कन्टेन्ट बानायदों बेबो मोनसे माने मा होनो ओ गोसो सिङाव मोनसे आरो माबा फैयो ना बिदि बिदिनो मा होनो आरो ओ खालामनो आरो गोसो जायो थ' बे मोनसे माने बिराद ओ गोदान आयदा आरोना दा सोलिबाय थानाय दा मोनसे माने आगोल जेरै मानसिफ्रा डक्टर जागोन इन्जिनियार जागोन होनो दा मानसिफोरा माने किसुमान ना होनो जे आं कन्टन्ट क्रियेटारस जागोन बिदि होनो आरो ओ बर' समाजावल' नङा माने आलदा ओ मोनसे ओ जोंनि इुथ जेनेरेसनावनो बे माने मोनसे गोदान मोनसे एज ए मा होनो केरियार मोनसे आरो गोदान ओ माने केरियार चइस जा दं आरो दा आरो भारत सर सरकाबो भारत सरकाराबबो दा आं मिथिनाय बायदिबा माने स्कुलफोरावबो माने बे खौ मोनसे साबजेक्ट हिसाबै लाबोनो नागिरगासिनो दं लेब खुलिनो नागिरगा जों आरो जेराव माने कन्टेन्ट क्रियेसनखौ फोरोंगोन जाराय माने एडिटिं भिडिअ मेकिं भिदिअ मारै बानायायो मार इदिंथिं खालामो थ बेफोरखौ आं खोननाय बायदि बेखौ खो आइ नेक्स्ट इयार बा फैनाय माबानिफ्राय बेखौ खालामगोन खोमा बिदि प्लान लागासिनो दनो थ' बिदिनो
जायखि जाया आंबो एसे माबासै नङा होमबा नोंथां औ दा बेनो माने ओ जोंहा माखासे प्लेटफर्म दङ नङा होमा मोनसे माखासे जायगा जे जायगायाव जोङो माखासे जोंनि साननाय हनायफोरखौ दिन्थिफुंनो हायो नङा होमबा आरो बे साननाय हनायफोरखौ दिन थिफुंनानै जोंहा ओ रांबो आरजिनो हायो नङा होमबा
उम
जेरेखम जोंहा ओ नोंथाङा बुंबाय दहाय ओ फेसबुक होन इन्सटुग्राम होन इउटुब होन बेफोराव माने गुबुन गुबुन जोंनि साननायफोरखौ जेनेबा सोरबा ओ गावनि सान्नाय नङा होमबा गावनि फारसे जो गाव मा खालामगासिनो बेखौ साननाय सोरबा मोसानानै देखायनाय नङा होमबा आमफाय सोरबा सोरबा ओ मा मा फुं माबा जादों जायनाखि प्रग्रामफोर जादों बेफोरखौ देखायनाय सोरबा सोरबा बेरायहैनाय माने गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन कन्टेन्ट खालामो नङा होमबा औ दा बिदिनो मोनसे माने जोंनि ओ जोंनि समाजाव माने मोनसे सोलिफुबाय थानाय मोनसे माबा आयदा जाबाय आरो बेयो कन्टेन्ट खालामग्राया
ओ
बाराग ओ ओरैनोथ' बांद्राय सोलोंनाङाबो नङा हमबा ओ गोरलैबो खामानिया माने सोरबा सासेया नायोबा ओ गोरलैयैनो सोलोंना लानो हायो नङा हमबा ओरैनो दानि जुगावहाय बे कन्टेन्ट कन्टेन्ट बानायनायनि सायावहाय आजि आजिखालि इउथुबावबो जोंहा नुनो मोनो नङा हमबा सोलोंनानै लानो हायो बिनिफ्राय दा बाहाय जोंहा माखासे मोजां गाज्रि दङ आरो दा बांसि जोंहा मोजांखौ नुनो मोनो आरो जायनाखि गाज्रि बेफोरखौ जोंहा दै बिनि जायनाखि नायग्राफोर जायनाखि ओ भिवार्सफोर बिसोरबो माखासे कमेन्टफोरबो हरनो हायो नङा होमबा ओ मोजां गाज्रि मारै मारै जादों मारै माबारै जायाखै बेफोरखौ जोंहा कमेन्टजों कमेन्टनि गेजेरजों जोंहा बुंहरनो हायो दा बाहाय जोंहा लाइक्स जेनेबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय होननायखौ जों गाने बुं जोंबो माखासे नायग्राफोराबो माने कन्टेन्ट क्रियेटरनि सायाव बुंहरनो हायो आरो नङा हमबा दा बिदिनो मोनसे ओ ओ सोलाय सोल' ओ जोंनि ओ सोलोंथाइफोरखौ माखासे जोंनि नुनायफोरखौ समाजनि बायदिसिना जानायफोरखौ जोंहा बेफोर फ्राव ओ देखायलायो आरो आजिखारि नङा हमबा कनटेन्ट क्रियेसननि थ्रुयै मामानि बिनि जोहैयै दा बाहा ओ ओ नुयो माने कन्टेन्ट खालामनाय नङ हमबा ओ सोरबा सोरबा बुहुत गावबा गाव बेरायनायफोरखौ खालामो सोरबा सोरबा बहायबा नाय थांनायखौ खालामो
उम
दा बाहाय जोंहा माखासे ओ ओ एवारनेस जायनाखि फोरमायथि बेफोरखौबो होनांगौ जायो। गेजेर गेजेर नङा हामबा मा खालामबा मा मोजां जेनेबा ओ समाजाव मोजां गो होम खोलैयो ना गाज्रि गोहोम खोलैयो बेफोरखौ एसे नायनांगौ जायो नङा होमबा?
होमबा नोंथां जोंहा ओ टाइमाबो गैला। समायाबो गैला ओ जोंनि बे कन्टेन्ट क्रियेट कक्रियेसननिखौ आयदा खौ बायनो दोनथसै नामा जों रायलायनायखौ?
अ दे जागो दे।
औ दे नोंथां होमबा नेक्स्टआव आलदा थ आलदा टपिकखौ रायज्लायसै नङा होमबा?
अ दे दे जागोन दे।
नोंथां होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
ए गोजोननाय था
उम।